औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांखौ फन हरनाय जादोंमोन आरो नोंथां। सावरायजागोन ना?
अ नोंथां जायो दे।
औ। बिदिब्ला नोंथां जोंना आयदायानो जाहैबाय जोंनि आंगो फोरबो बैसागु। ओ बिदिब्ला नोंथां औ नोंथांमोननि ओनसोलाव गोदो जोंना बैसागु फोरबोखौ माबोरै फालिनाय जायोमोन आरो आथिखाल समाव जोंना माबोरै फालिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां हायो।
औ।
बैसागु बुङोब्ला गुबैयै जोङो बिदिनो ओम मोनसे बर' कमिउनिटिनि ओ गिदिरथार फोरबो होननानै मिथिनाय जायो। बिसोरो बे फोरबोखौ बहुद माने मोजाङैनो फालिनो फालियो। आरो फालिनायखौ नुनाय नुनो मोनो जोंनि ओनसोलावहाय। आरो बिदिनो आंनि नुनायाव बैसागुखौ बिसोरो माने मोननै बाहागोआवहाय फालिनाय नुनो मोनो। सेथिखनो जाबाय मोसौ बैसागु आरो नैथिआनो जाबाय मानसि बैसागु मानसि बैसागु मोसौ बैसागुआव बेसोरो बिदिनो मोसौ खौ फालियो बांसिनै मोसौखौ बिदिनो दैमायाव लांनानै लावखारफ्रा थुखैहैयो एबा न'नि मानसिफ्रा लांनानै थुखैहैयो आरो नुथांआ खोनादों ना
औ खोनादों दे नोंथां फोरमायलाय
औ बिदिनो लांनानै थुखैयो देलायहोयो लाव फान्थाव बिदिनो दावा फिथाइ बेबादिनि माला गानहोनानै समायना रमायना हांगारनि फोथा एरि थुनानै होयो आरो नोंथां आरो बेदिनखालि बांसिन माने संक्रान्तिनि लास्ट दे नालाय बेयो बेवहाय माने गोखा गोखै जानाय नुयो आरो नोंथां जिहेथु माने गो गोखा गोखि जायोबा देहाया माने मोजां जायो आरो मानो होनबा बे टाइमावहाय गोबां माने सिगांनि टाइमनिफ्रायनो माने बांसिनै बेदर बेला बायदिसिना जानानै बांसिन बेबायदि जायोना नोंथां जेनोबा जोङो रेगुलार बिदिनो गोखा गोखै खै बिदि बिदि मैगं इरिफ्रावसो भिटामिन थायोना बेफोरबायदि मैगंखौथ' जों जाबाय थानाय जाया नाथाय बे टाइमावहाय लास संक्रान्तिआव माने जाहाथे देहायाव माबाफोर बेमार आजारफोर दङ बेफोर खारस्रांजोबनायनि थाखाय माने गोखा गोखै जानाय मोनसे नेम आरो नोंथां बेखौ जायो बिसोरो आरो बिदिनो हाजो गाखो हैयो होननानैबो खोनानो मोनदों जाहाथे माने देहाफ्रा थिग थायो गोरा थायो बिनि थाखाय बेफोरबादि नेमखौ फालिनानै गाजा गोमजा बिदिनो मोसौ ओ बैसागुखौ हगार हरो ओ नोंथां
औ
आरो बिदिनो मानसि बैसागुआवबो जाहैबाय बिदिनो दाउमा दाउसा नुयैनि सिगां सिखांनानै दुगैस्रां लोबस्रां ओ आनान गसाइखौहाय आर'ज गाबनानै ओ गिदिरखौ मान होनाय आरो उन्दैखौ मान होनाय बेफोरबायदि फालिथाइ नुनो मोनो नोंथां इदिनो गोदोनि दिनाव मा जायोमोन जेन'बा ओ ज' जाजाय ओंखारलायनानैनो रंजायोमोन आरोखि गोदोनि दिनाव नाथाय दानि जुगाव मा जाखो एसे एनै खम जालांनो ह'मबाय माने गावबागाव समनि आंखालनि थाखायनो माने ओंखारजोबनो हायैआव बिदिनो माने बारा गाजा गोमजा खुंनायखौ नुनो मोनला आरो टाइमाबो एसे सर्ट जाबाय गोदोहाय बिदिनो सप्ताहालागै खुंनाय नुनो मोनोमोन बैसागुखौ नाथाय दानि जुगावहाय बिदिनो ओ सानब्रै सानथाम बिदिल' खुंनाय नुनो मोनसै आरो नोंथां आरो बे दिनाव बांसिन जौ सेरेब बिदिखौ माने लोंनाय नुनो मोनो आरो बांसिन अमा जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां आरो बिदिनो गावजों गावथ जेनोबा टाइम होलायनो हाखाला जिहेथु बिदिनो बोसोराव खन खनसे ज' जाजाय ओंखारलायनानै गावबा गावनि न'नि सिला सिला माने हो मागिहैलाय लायो बिदिनो मागिनायावहाय जा थाइसे थाइ थाइनै ह'रो बेखौनो आजावनानै लाना गाजा गोमजायै माने ओन्दैनि ओन्दै बोराइ बुरिनि बोराय सेंग्रा सिख्लानि मोनसे ग्रुप पार्टि लानानै बिदिनो गाजा गोमजायै खुंलांङो आरो नोंथां। बेफोरखौ नुनानै जोबोद मोजां मोनो आरो आंङो जोंनि ओनसोलावहाय माने खुंनांगौ बेफोर बायदि फोरबोखौ- दा जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो खुंङो आरो नोंथां।
औ-
दा नोंथांनि ओनसोलावबा माबायदि खुंङो आंबोथ एसे एनैथ मिथिनांगोन ना नोंथां। जाहाथे आंबो सोलोंनो हायो आरो औ नोंथांङा होमबा फंनैसो बुंदो?
औ नोंथां। ओ जोंनि ओनसोलावबो नोंथां नोंथांङा जेरै फोरमायनाय बायदियैनो जोंनि ओनसो स्कुलावबो जोंङो बैसागुखौ फालिनायखौ जों नुयो आरो ओ नाथाय जोंङो ओ बुंनो थांङोब्ला जोंङो गोदोनि आरो दानिजों जोंङो- फालिनायाव एसे फाराग नुयो आरो जेरैबायदि जोंना औ गोदो जोंना बैसागुखौ जोंना गिबि साननिफ्रायनो जेरै गाजा गोमजायै रंज जारिमिन बिब्दिखौ जोंङो दानि समाव नुला आरो।
औ नोंगौ नोंथां।
औ आरो जोंना गोदो जेरै बैसागुखौ से दानहालागैबो फालिनाय जायोमोन। आथिखालाव जोंना बिबदि फालिनाय जाला आरो मानो होनोब्ला बयहाबो समनि आंखाल ओ जायनि जाहोनाव जोंङो बैसागुखौ स्नि सान फालिनायखौ नुयो आरो आथिखाल समाव। ओ बेनिनो औव जेरै नोंथांङा फोरमायदों जे मोसौनि बैसागु मानसिनि बैसागु बिब्दिनो गोबां मुं होनानै जोंङो फालिनाय जायो आरो। जेरै जोंहा गिबि सान मोसौनि बैसागुखौ जोंङो फालिनो जायोब्ला बेनि जोंङो सानसे सिगांनो मोसौखौ थुखैनो थाखाय जोंङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेरै हालदै दिग्लि लिथि थाराय लाव फान्थाव बायदि बोजोंङो बुथुमनानै दोनफैखायो आरो ओ बेनि‌ उनाव जोंङो जेब्ला मोसौव सौनि बैसागु सान फैयो अब्ला जोंङो बै सानखालि फुंङावनो सिखारनानै दुगै लोबै आलारि बाथि लगाय खांनायनि उनाव जोंङो बेफोर ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय जा बुथुमना दोनफैखानाय बेखौ जोंङो हानानै लागोरनाय जायो आरो। खाना लाखांनायनि उनाव ओ जोंङो बिसोरनि मोदोमाव फोथा फोननो थाखाय जा सारायनि हांगार बाथौनि हांगार बेफोरखौ जोंङो लाइ बिलाइयाव दिहुनन्ना लानानै बेवहाय जोंङो थाव गुबै गलायना लायो आरो आरो बेखौ जोंङो ओ मोसौवनि मोदोमाव फोथा फोनना होनाय जायो आरो। औव ओ बे मोसौनि मोदोमाव फोननाय फोथाया जोंना मोनसे जाहोनबो दंङ ओ जोंहा गोदो गोबां हाग्रा बंग्रा थानायनि जाउनाव गोबां लख्रा मोसाफोरा बिब्दि नखरनि जुनारफोरखौ जायोमोननो बेनि थाखायनो बिसोरनि मोदोमाव बिब्दि फोननानै होनाय जायोमोन आरो। औ
जाहाथे नुनानै मोसा लख्राया गावसोर बायदि साननानै खारलांफिनो
औ औ बेनि उनाव जोंङो बिसोरखौ फुख्रिनि दैजों बा जोंङो दैमाफोरनि दैजों थुखैयनाय जायो आरो। थुखैखांनानै जोंङो औ बे जेब्ला बिसोरखौ फोथाराव लांगोन जोंङो बिसोरनि मोदोमाव अजा हानानै लानाय लाव फान्थावजों जोंङो सारनानै बा बुनानै जोंङो बिसोरखौ जेबो बेराम आजार जानो हायि बायदि जोंना खुगा मेथाइ दंना बेखौ जोंङो जा जोंनि लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा औ बिब्दिखौ जोङो रोजाबनानै फोथाराव बिसोरखौ बै सानखालि उदाङै हगारनानै दोनहैनाय जायो आरो आरो बैसानखालि नोंथाङा जेरै फोरमायनाय बायदि मैगंफोर बुथुमनानै जायो होननाय बिब्दिखौबो जोंना बैसानखालिनो फालिनाय जा बा जानाय जायो आरो जाहाथे जोंनाव बेराम आजारफोर जानो हायि बायदि बेबायदिनो औ जेब्ला मोनाबिलि सम फैयो अब्ला जोङो मोसौ गलियाव आलारि बाथि लगायनानै बिसोरनो फागा गोदान बावो आरो बिसोरनि मोदोम आसुग्रि आरो गंफ्राव जोङो थाव गुबै फोननानै होनाय जायो आरो बेबायदिनो औ मोसौनि बैसागुआ थांखांनायनि उनाव जोंना जेब्ला मानसिनि बैसागु फैयो अब्ला जोङो बैसानखालिबो बिब्दिनो फुङावनो सिखारना दुगै लोबै आलारि बाथि लगायनानै न'नि जा बिगोमा गिदिर बिसोरनिफ्राय बोर लायो आरो जोङो बिसोरनो मानबो होयो आरो ओ नाथाय जोंना ओ गोदो जेरै मानसिनि बैसागु खालि जोंना न'खरनि सुबुंफोरनियाव आलासि जाज्लायनाय हुदा दंमोन बिब्दिखौ जोङो एसे खम नुसै आरो नोंथां
औ आथिखालाव समनि आंखाल जाबायना नोंथां बयहाबो गाबागाव माने जिउनि थांखिसिम थांनांगौ माने बयबो माने होसोगासिनो आरो बिनि थाखायनो बिदि जाबाय
औ नोंथां ओ बिब्दिनो जोंनाव ओ औ बे सानखालि जोबनायनि उनाव जोंना थामथि साननिफ्राय गासैबो जोंना बोराय हानजा बुरै हानजा आलादा सेंग्रा सिख्ला आलादा गथ' फोरा आलादा बिबदि रंजानो ओंखारबोयो आरो आरो बिबदियाव जोंना गोदो जेरै जोंनि दोरोङारि दामग्रा आगजुफोरखौ लानानै ओंखारोमोन रंजानो औ आथिखाल समावबो जोङो बिब्दिखौ नुदों आरो जोङो खायसे खायसेखौल' आरो ओ बिसोरखौ जोङो बक्स बायदि मबाइलफोरजों जोङो मोसानो थांनायखौ नुयो आरो
औ गोदोनिया खुगाजों खुगा आराम माबा खब्लाय लायनानै रोजाबलायनानै मोसायोमोन नाथाय आथिखालाव रेडिमेड फैबायना नोंथां बेनि थाखायनो माने बक्स एदि फोर लानानै आजिखालि माने मोसासै दामसै रंजासै आरो
औ नोंथां
औ
बेबायदिनो जोंना बिबदिनो
आरो नोंथां
औ
हेलौ
सानखालि जोंना गासैबो मोसानानै मोननाय जा माइरं बा फैसा बेजों जोंना गासैबो बोथिसे ओंखाम जाज्लायो आरो जोंहा खायसे हाबाफारिफोर लानाय जायो आरो जेरै खन्थाइ आवराइनाइ बादायलायनाय मोसानाय बायदिफोरखौ होनाय जायो आरो। ओ इयुन जोलैफोरा सोलोंथाइनि फारसे दावगालांनो हाथोंब्ला गोसो गुदुं जाथों बेनि उनाव ओ जेब्ला मोनाबिलि सम जायो अब्ला जोङो फारसे महरगिरि बा जोङो खायसे मुंदांखा रोजाबगिरिफोरखौ लाबोनानै जोङो बेवहाय रंजानानै बिसोरखौ जोङो रोजाबनायजों बायदिसिना दोरोङारि दामग्राफोरखौ दामनानै बा जोङो बे बायदिनो बैसागुखौ बिदाय हानाय जायो होननानै खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों।
औ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय दिनैनि आयदाखौ बे खिनियावनो दोनथ'नोसै नामा?
औ जायो दे नोंथां जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय।